हेल'
ओउम औ खोनादों लोगो बरिया खोनादों मोजां खोनादों
आराम खोनादोंना बिरादनो
औ आ फुंबिलिनि गाहामलायथि बावहरलायबायलै
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दं दालाय
दा नै आङो एसे जिरायनानै दङ माने दासो एसे रेस्ट मोनो नालाय
औ
माने आं जि सुदोंमोन आरोना दहायो जि सुदोंमोन ओमफ्राय जि सुखांनानै दाथ' बे बोथोरा बिराद गरमना बेनिखायनो गरमजों जाबजों गोलोमबायबो नालाय जि सुनायाव ओमफ्राय दुगैदां गरम मोननानै दुगैखांबाय आरोना दासो दुगैखांनानै नै बिफां सायाव आराम थान्दा जिराय फैलायबाय आङो
औ
बार खोलो खोलो नो बिराद मोजां फैदों नै बाराबो
थान्दा ना
औ औ दा नोंथाङालाय मा खालामदों ओमफ्राय दा
आंबो नै बिफा सायाव जिरायलाबायनानै दं लोगो
ए औ बोथोरा बिराद गरम नालाय
औ होब्ला नोंथां ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओंखामा सा-माबानि जाबाय आङो फुंबिलिनि जाबाय औ दहाय जादों ओमफ्राय
अ
दहाय जादों आरो
उम
सानजौफुनिथ' बेया दानजाथ'नाय जाया नालाय दासो नै गु रिंगा दा जिदाइन मिनिट जादों नालाय
मा ओंख्रि जाखो लोगो
ओंख्रिया माबासोमोन लोगो मा ओ माबासोमोन ओयद एम्फौआबो माबासोमोन लोगो दालि जहल मफ्राय मोनानि आलु फाजामोन आरो
अ अ
बेजोंनो जालाबायबाय एसे
दिनै जेरावबो थांनांगौ गैयामोन लोगो
थांनांगौआथ' जेरावबो गैया ओहो
खामानिफोर मावहैनांगौ गैयामोन नामा दिनै
खामानिफोरबो गैया माथो मावनो लिंहरासै आंबो गैया खबर लान मानो जायासै गावसोर खबर हरैखाय दिनैहाय दासान्दि दसेनो अखा दसेनो सान्दुं दुङोना
औ औ
बेनो नै दा बांद्राय गद गैया खामानि मावनायानो
उम
रांनिथ' एसे गोनां खाथि जानानै दङ थेवबाबो उफाय गैया एखमबा जानाय एखमबा जायि बोथोरनि थाखायनो
उम रांनिथ' गो-गोनांथि आंनाबो बिराद रांनि गोनांथि जानादोंमोन
गैयाबाबो
जिरोजास आ नांगोन जिरोजानि बारासो नांहैगोन आरोना
औ।
आमफ्राय अफाय गैया हनै खामानियाबो दासान्दि जाथाराखै। गरमाबो गरमना बिरादनो।
औ औ।
ओरैनो दा गरम बन्द'नि जेरावबो बेरायहैनायनि थांखिफोर गैथ'वा नामा जेरावबो लोगो बेराय
गैनायाथ' गैथ'वआ लोगो।
उम
रांनिबो उसुबिदा जानानै दं नालाय।
औ औ। दाथ' रांनिबो उसुबिदा जानानै दङ रांनि आंखाल बोथोर जाहैबायना।
बे सरलपारा होननाय दैयाथ' मारै रानजोबखो आसरिथ मोनबाय आं।
अबेबा गुबुनजों बान्दो बायलांदों होननाय खोनादों आङो। ओमफ्राय आंबो दहायो मोनसे माबायाव नायदोंमोन आरो मोनसे इन्स्टाग्रामाव नायदोंमोन आं ओमफ्राय बाव नुदों आरो आंबो हाबनाय लोगो लोगोनो नुदों आरो बे दै बा राननाय भिडिअखौ एकदम गोरानखासै आरोना। थेवब्लाबो मानसिफ्रा दङ रंजादों।
औ औ।
मानसिफ्रा रंजादों दङ आरोना बेरायहैदों।
औ।
सोरबा सोरबथ' आरो मोनथियाखै नालाय माने मोनथियै
आमफ्राय बे जोंनि गामिनि बे बान्दो बायदों होननायालाय लोगो?
जोंनि गामियाथ' बान्दो बायनाया दिनै बान्दो मावो होनदोंमोनलै।
बे ओय माबाजों गारिजों माबालांगासिनोलै। हा लांगासिनो बेहायनो खैहोदोंना मादोंथाय।
ए होमबालाय बेयावनो खोदों बियो बावनो खोदोंदां आरो। उम गिदिर बायथारदोंनो।
जानो।
गुवार बायदोंनो गिदिर बायदों।
हो नायनाय नायसै नामाथाय आं माबायदि बायदोंथाय।
ए नायफैनायनो।
औ।
नायफैनायदो आं गैया थांथ'नाय जानाय नंला दां नै गरमबोना।
ओरै माबाजों बायलांदोंदांना ओरै जाम्फैजों?
औ बे जाम्फै गोथौआ जाम्फै गोथौआ बेजों बायबोदों जाहै दों माने बे गां थायोना गां। बे गां गेजेर जों बायखंबोदोंनो ओमफ्राय गां गुदुं सिंजों फैबाय आरोना गां सिंजों।
ए दैयाहोनबाथ' रानलां जोब्बाय आरैजाय नोंसोरनिथिं।
दैया ओरै जोंथि गैला रानजोबबाय।
नाफोर मोनगोनदां?
नाया दाख्लै हमला बायदों बाइगोदानाव। ओमफ्राय ओरै जोंथिंनियाथ' दैया बांद्राय लाबोनाय जाखाला नालाय जोंथिं बांद्राय गैखाया ओमफ्रायो। हरैजाय फारसेथिं थांदों आरोना बावरा खान्दाजों?
औ। बेखौनो दहाय ट्रेक्ट'रजों ओरै हा लांगासिनोना ओरै
औ औ दाथ' जायगायावबो जानो माबा गैया जाहैबायना बे जायगा गैया हा गैया जावनो दाथ' दैज्लां दिन मालाय माइ गायबाय माबाय
औ।
दाबो नै रोगागासिनो।
दाबो रोगागासिनो ना।
औ।
रोगानाथ' एसे एनै रोगानानै थोखानाय नङा बैवहाय एसे गोबाङैनो नांखागोन आरो।
ट्रेक्टार गंनै
ट्रेक्टर गंनै
औ।
बे सरलफारानाबो खम हाराव हाराव जाजोबबाय बे ना।
रानलाबायबाय अन्थाइ नुजाला जोबबाय।
दै फैबासो थान्दाबो जायोमोन आरो ओरैजाय। गरमाबो खम गरम जासिगोन बियो।
दै गैयाबाथ' गरमा बिराद जाखागोन दैजोंसो थान्दा जायो नालाय। आरो गरम जाबाथाय आरो गरम जानानै दैयाव ओंखारबाथाय। थान्दा मोनलायलायमोन आरो।
बिराद गरम जाना दं बे जायगाया
उम।
ओरैनो बिफां लाइफांफोराबो खम नालाय।
औ। अबेजों बायफ्लंलांखो बिबा
जानो बे खर'जोंनो बे भुटान हाजोनि खाथिं बायदों जानांगौ बेयो ना
उ ओ होनबाथ' एबार बेरायहैनाय दुगैहैग्राफ्रा खम जारला मोनसिगोनले गरम औ
औ माब्लानि समाव बानायफिनगोन जोंना आरो औ बड'लायाव ना बर'रायाव थांनाय जाखैलै देग लायो
हा
ओरैनो बरजदायाव देग्लाय थांनाय जायाखै खनसेबो
आंबो थांनाय जायाखै लामाखौ नो बावबावसिगोनसो आङो लोगो
लामाखौनो आंबो खनसे थांदों लामाखौ बावगोन ना मागोनथायाय आंबो खनसे थांदोंना लामा मिथिलायलांला आंबो बांद्राय
आन्दायसिगोन सो दा बोसोरसेयाव खनसेल' थांनाय जायोना
औ औ आरो मालाबा मालाबा लामा गोदान बानायबा माबा एसे महरफ्रा सोलायला बायोना
औ आरो लामा गोदान बानायबा आन्दायखायो
खनसेल' थांबाथाय लामाफोरखौ बावलाबायनो नागिरो
आंबो आन्दायो
अह अह बेखौनो रबिबारफ्राव थांनो सानदोंमोन आं
दा रबिबाराव
औ।
माबायाव बरथ'रायाव
औ सान्दुं दुंबा
औ सोर सोर थांगोन बेबा
उम माबा हिनजाव माने गोसथोनाय
मा गोसथोनायजों थांगोन
थांनो होनदोंमोन ओमफ्रायो थांनाया मैयानो थांना थांनो नागिरदोंमोन जोङो
औ औ।
ओमफ्राय अखा हाना होबायना
औ।
अखा हानायाव ओरैजाय दैयाबो गुबुंले लेथ्राासो जागोन माने दुगैनोसो थांखायो नालाय बाहाय
औ औ औ।
फांसियानो दुगैनानै दुगैनो थांनायखासोमोन आरोखि ना। ओमफ्राय हनै सान्दुं दुङाबा दैयाबो गुबुंले जायोना हाबाय थाबा दुगैजाया।
औ औ।
रुबिबाराव बिदिनो नैबे दिनैनि बायदि दिन जायोबा सान्दुं दुङोबा रबिबारसिम गरम समफोर जायोबा थांसै साननानै थाङासै
आराम थांनोसै थांजाबायना
नोंथाङा नोंथाङालाय मा थांगोनना थाङा जाखो? अबोला
थांनायाथ' थांनांगौमोन ओमफ्राय नै होनबाबो दा लोगोबो गैथ'वा रावबो उनफोराव नायनो
उम
बोरै जायो
मालाबा सम लाना थांदो
औ लोगोआनो माथो मिलायानो होननायसो जाबाय लोगोआनो मिलायनाय जायाखै आरो एसे रांनिबो उसुबिदा जानानै दं नालाय। दाथ' गारियाबो एसे उसुबिदा जानानै दङ ओमफ्राय लामा गोजान लांनो हा
खोनाबाय लोगो
औ लोगो
दोनथ'नोसै नामा होनबा उनाव रायलायसैलाय
औ दे दे लोगो दे दे औ दे। औ दे दे लोगो दे
उम